ओ खोनादोंना नोंथाङा औ ओ नोंथांखौ क कल खालामनायनि जानानो जादों नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नों नोंथां
नों आं बर'नि दानाय लुनायनि बागै ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आं एसे फोरमायनो
एसे फोरमायना हो औ नंगौ नोंथां।
आं मिथिनाय बायदिखौ आं फोरमायनोसै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जे जोंनि बर' हा बर' माहारिया माबोरै सि सि दानायनै गानबोयो।
औ नंगौ नोंथां।
मोनसे खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ सिखौ माबोरै दायो होनबा जोंना गिबियाव खुन्दुंजों खुन्दुंजों खुन्दुं लाना खुन्दुं दखान जबा बाजाराव खुन्दुं लानानै सोंग्रोनाय जायो नोंथां बिनि उनाव
औ नंगौ नोंथां औ औ
बिनि उनाव बेखौ जोंहा दानानै दख'ना मोननाय जायो दख'ना एबा आर'नाइ
गामसा बायदि बायदि मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां औ।
जायखौ जोङो गामसाखौ जेनेबा गाननो हायो बर'फ्रा गानो गामसाखौ गामसाखौ। गामसाखौ आरो दखनाखौ बर' आइजोफोरा गानो। आरो आर'नाइखौ आर'नाइआ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन।
नंगौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां खोनादों।
आर'नाइया जाहैबाय जोंनि बर'नि नेरसोन जोंनि सिनायथि मोनसे ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि बर' हारिनि सिनायथि जाहैबाय आरनाया आरनाय गामसा दख'ना जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेल दड्रेस जाहैबाय बियो ना नोंथां बेखौ बेखौ बेखौ
बेखौ गानोबा जोंखौ बर' होननानै सिनायनाय जायोना नोंथां। जोंनि असे आंगो द्रेस जाहैबाय बियो ट्रेडिसनेल जाहैबाय हारिनि मोनसे सिनायथि नेरसोन ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा। दख'नाखौ माबोरै दायो मा मा बाहायो बेखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा आं बेखौ
औ हागोन नोंथां औ। औ नंगौ नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनि सुबुंफोरनो गोद गोद गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जि जि दानानै बर' सुबुंफोरा रायजो खुंगासिनो नङा होनबा नोंथां ओ जोंयो गिबियाव नो जिखौ माबाय दि दायो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो खुुनदुं लाग्रोनांगोन ओ खुनदुं जों जोङो ओ बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोराथ' ओ बेबायदिनो खुन्दुंखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायसो जों लानाय नुनो मो मोनोमोन गोदोनि सुबुंफोरा ओ बेबायदिनो ओ आ बेबायदिनो बिसोरो गोदोनि सुबुंफोरा ओ मिथिंगानिफ्राय लानानै मि थिंगानि हाजो आगर बोग्रि बिबार बेफोरफोरखौ लानानै बिसोरो ओ जिआव ओ आगर सेबखांनानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां ओ नाथाय आथिखालनि जुगाव थ' जोंना गोबां सुबुंफोरानो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय नालाय नोंथां आरो आथिखालनि मुगायाव बि खिया नालाय जुग नालाय नोंथां आथिखालाव जोङो खुन्दुंखौ जोङो आथिखालाव जोङो खुन्दुंजों ओ ओ बेबायदिनो खुन्दुं लुनानै जोङो ओ गोबां जि दानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गासिबो सुबुं बर' नखरफोरनियाव ओ गंफा गंफा हिसानसालि ओ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ हिसानसालियाव जोङो जि नानै गोबां बर' सुबुंफोरा गावबा गावनि गाव गाननाय दखनाफोर खौ जोङो दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो नोंथां ओ बे दखनाफोरखौ दाना नै जोंयो हाथाय बाजार बा गला फोराव जोङो फानहैनानै ओ गोबां रां खामायनो हायो नोंथां बेबायदिनो नोंथां ओ आथिखालावथ गोबां जिफोरनि दामाबो गोबां जालाय जाबाय नालाय नों थां ओ बिनिखायनो गासिबो सुबुंफोराबो ओम जिफोरखौनो बिदिनो जों बायनानै गाननायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां
आरो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ आथिखालावथ जोंना जि दानो थाखाय गोबां मेसिन ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां ओ गोबां मेसिन ओंखारनायनि जाहोनाव जोंना जि फोरखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां सि दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बेबायदिनो गोबां ओ खम समनि गेजेरावनो गोबां जि दखना फास्रा जोङो दानानै ओ फाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना नोंथां जि दानायनि मुङाव मोनसे जायगा मखनो हायो जायखौ जोङो खुवाल खुसि होननानै बुंनाय जायो जायो ओ नोंथां खुवाल खुसि याव जोंनि बर' बर' सुबुंफोरा बर' हि ओ बर' लाइमोन बा बा बर' हिनजावफोरा गोबां जि दानानै ओ गावबा गावनि जिउ खौ बा गावबा गावनि नखरखौ सुंथानायखौ जोङो नुनो मोनबो दों नोंथां बेबाय दिनो नोंथां ओ बे बेबायदिनो जोङो जि दानानै ओ गोबां गावबा गावनि नखर खौ जों सुंथानो हायो ओमफाय आथिखालाव नोंथां बेबायदिनो जोंना दखनाखौ जों अनलाइनबो अनलाइनबो खालामनानै हरनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला नों थां बेबायदिनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय जोङो अनलाइन खालामनानै गावबा गावनि ना ओ फसायनाय बा गावबा गावनि मेगन खेबनाय दखनाखौ जों अनलाइन खालामनानै गाननायखो खौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ जि दानानै फाननायनि अनगायैबो नोंथां बेबायदिनो गारि मथरजों थांनानै गोजा गोजान जायगायाव लांनानै जोंङो गोबां टाउन सहराव जोंङो ओ जि दखन दखना दानायफोरखौ फाननानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नोंथां
मुलामफायाव औ नोंथां बेबायदिनो जोंना दखनाखौ ओ बेबायदिनो जोंनिया दखनायाथ आथिखालाव गोबां बायदि बायदि रोखोमनि ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां बायदि बायदि खुन्दुंनि जेरै पलेस्टार बेबायदिनो मास्राइस बेफोरबायदि गोबां। बेबायदिनो दाम गोसा दखना ओंखारबाय बेबायदिनो जोंङो दखना। दखनानि दामाबो बांबाय नालाय नोंथां। बिनिखायनो आथिखालाव गासैबो सुबुंफोरानो दखनाखौ। बेबायदिनो जोंना दाम गोसाबाबो जोंना सुबुंफोरा बायनानै गाननायखौ जोंङो नुनो मोनो। मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नंगौ बेबायदिनो नोंथां। बेबायदिनो गासैबो सुबुंफोरानो। जि दानानै बा बेबायदिनो गासैबो सुबुं माहारियानो जि दानानै गावबा गाव। गावनि जिउखौ बा गावबा गावनि नखरखौ जों सुंथारनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ नंगौ नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि दखनाफोर दायो नामा नोंथां इसानसालियाव।
इसानसालि जोंनि गामिजों दा सान्दि। थ एसे खमानो जाबाय नोंथां। मानि लासै लासैनो दखनाफोरखौ। गामसाफोरखौ आरनाइफोरखौ मेसिनफोरजोंनो बानायजोबो ना आथिखालनि जुगाव।
औ नंगौ नोंथां औ।
बिनिखायनो दानि मानसिफोरा बां। बांसिन मेसिन आरियावसो बानायनाय जायो नोंथां। गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थानाय दानाय। लुनायफोरखौ एसे खम नुनो मोनो नोंथां। मानो होनोब्ला मेसिनाव। मानो होनोब्ला नोंथां मेसिनाव जे खामानिया। सप्तासे मास मोनसेनि बे। सानब्रै सानबाजों जायोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ जायो औ नंगौ।
सप्तासेनि खामानि बेयो साननै सानजोंनो जायोना मिसिन-। नाव नोंथां बिनि थाखायनो बिनि थाखायनो बांसिन। बांसिन सुबुंफ्रा बर सुबुंफ्रानो खस्थ खालामनाया। खस्थ खालामनायाव बेहाय बांसिन सम नांगौ नालाय बानायोबा। जे गोदो गोदायनि मुवा बेसादजों बानायब्ला गोबांसिन सम नांगौना। रां आरजिनो गोबावसिन टाइम लायो। बिनि-बिनि अनगा मेसिनाव हैबा थाब जायो।
औ नंगौ नोंथां आथिखालावथ नोंथां औ बांसिनानो सुबुं बांसिनानो। सुबुंफोरा मेसिनावसो दाखायो नंङा होमबा नोंथां बेबायदिनो। मेसिनावसो दानानै जोंङो गोबां-गोबां जिफोरखौ जोंङो उम जिफोरखौ। जोंङो गोबां दानो हायो आरो बेबायदिनो गोबां फास्राफोरखौ जोंङो दानो हायो। आरो आरनाइ होनोब्लाथ नोंथां आरनाइखौथ जों मिथिखायो बरनि सिनायथि। सिथि नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो बर होननानै सिनायथि मोनो नाथाय नाथाय आथिखालावबो जोंङो नुनो मोनो जे नोंथां आरो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरखौबो जों लानाय नुनो मोनो आरो नों मानो होननानै बुंङोब्ला जोंनि आरो आरनाइया जोबोर समायना नायनो बिनिखायनो बेलेग हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि आर'नाइखौ लानानै ओ लानानै बेबायदिनो गोबां सावगारि बा जोंनि आरनाइखौ गोबां बिसोरबो लानानै लानानै दावबायनाय बा गिदिंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबादिनो जोंना जि जि दानायनि जि दानायाव बेबायदिनो मोनसे जायखौ जोङो इन्दि जि होननानै बुंनाय जायो बे जियाथ' गोबां दाम गोसा नङा होमबा नों थां ओ बे जियाथ' गोबां जोंना दाम गोसा ओ बेनिखा खायनो नोंथां उम बे जिखौ जोंना बायनो थाङोब्ला गोबां रांनि गोनांथि जायो
औ नंगौ नोंथां
बे जिया बे जिखौथ' जोङो दानाया ओ गोबां ओ बेबायदिनो जों जिखौ दानायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला ओ बे जि बेजियाव गोबां खस्थ'बो जायो दानायखौ दानाया मानो होननानै बुङोब्ला बियो इन्दि जायखौ जों लाथा निफ्राय लाथा लाथानि बा फिथोबनिफ्राय औ एम्फौ लाथानिफ्रायसो जोङो बे खुन्दुंखौ मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोंना गोबां बेबायदि इन्दिनि ओ जिफोरा जोंना दानायावबो खस्थ' जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंना जि इन्दिनि जियाबो गोबां दाम बेसेन लायो आरो नोंथां औ बिदिनो नोंथां गासिबो सुबुं माहारियानो बा जोंनि बर' बर'फोराल' नङा नोंथां गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बेबायदिनो ओ जि दानानै गावबा गावनि जिउखौ खुंथानायखौ ज खुंनायखौ बा ज गावबा गाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद खौ औ ओ नाय ओ आरजिना लानायखौ जोङो नुनो मोनो
ओं नंगौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि बेफार फालांगिनि थाखाय जि दानाय जि दायो नामा नोंथां?
दायो औ नंगौ नोंथां जोंनिजोंबो गोबांहालागै दायो थेवबो बांसिनानो दा आथिखालनि जुगावथ' मेसिन टेक्न'लजिया बांसिन गोजौ थाखोआव जाबायना नोंथां बिनि थाखायनो बांसिन सुबुंफ्रानो मिसिननि हेफा जाब लानानै बानायनाय जायो जि दानाय गामसा दानाय फोरखौ बांसिन मुवाफोरखौनो टेक्न'ल'जिया दा गोजौ थाखोआव फैबाय नोंथां बिनि थाखायनो बांसिन मेचननि बा सायाव जों बांसिन मेचननि सायाव सोनारनाय जायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां बुंनाया जोबोद सैथो औ नंगौ औ नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनाय आयदाखौ खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां नोंथांजों बेबायदिनो दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोनथों गोजोनथों